खोनादोंना नोंथाङा? अ ओ ओ नोंथांनो आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे बर' फोरनि ओ गेदेरसिन फोरबो बेनि सोमोन्दै एसे नोंथांजों सावरायजागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां बियो गोबां मोजांनि बाथ्रा।
औ थारैनो नोंथां ओ जोङो बर'फोरनि गे होमब्ला आङो नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै नोंथां।
औ नोंथां फोरमायग्रोनो हागोन।
औ ओ बर'फोरनि गेदेरसिन फोरबो बा देरसिन फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बैसागु खौनो मोनथियो। नङा होमबा नोंथां?
औ
मानोना बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो मोनसे रंजाथावना बा खुसिनि मोनसे फोरबो बियो ओ बेयो फैब्लाथाय बयबो मिनि खु सि रंजा बाजा बा मिथिंगायावबो दावसिन-दाउलाफ्रा गाबनायजों गोसोफ्रा रंजाखाङो आरोना नोंथां ओ जोङो बैसागुखौ ओ जोंनि ओनसोलावहाय आरोना नोंथां ओ बैसागुखौ जोङो मोननै रोखोमै खुंनाय जायो। मोनसेया मोसौ बैसागो आरो मोनसेया मानसि बैसागु। बे मोसौ बैसागोखौ माला खुंनाय जायो होननानै बुङोब्ला सैथोनि जोबथा खालारखालि जोङो मोसौ बैसागो हिसाबै खुंनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ बै
औ
मोसौफोरखौ ओ थुखैनाय जायो आरो ओ बे थुखैनायावहाय जोंनो गोबां मुवा-बेसाद नांगौ जायो। जेरै - फाय लाव, फान्थाव, थाराय दे बेफोरबायदि आरो ना बेफोर मुवा बेसादफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो दैमा सेर सेर नङाब्लाबो सोरनिबा फोथाराव दंबा बेखौबो जोङो लाबो गोन नङाब्लाबो जोङो बेफोरबायदि ओ नागिरनानै मोनाखैब्ला जोङो बाजारफोरावबो मोनोना दाना। बाजारफोराव बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबनानै दोनफैगोन आरोना नोंथां। जेब्ला जोङो सैथ सैथ दाननि सैथ दाननि जोबथि खालारनि फुङावहाय सिखारो अब्ला जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बेफोरखौहाय ओ मोनसे खादायाव ओ सेखाजों थुख्रा थुख्रा हानानै ला गोन आरो बे उनाव जोङो ओ आदुं से होन्नानै बे आर जोंहा खौ एथे खावसे बिबांनि माला सुगोन आरो जोङो थाराय, थाराय थारा बेफोरबायदिनो लगायमोनदेर माला सुनानै जोङो बेखौ थाराय थाराजों नखरनि मोनफ्रोमबो उखुम बा लांगोनाफोरावहाय जोङो थेबनानै दोनगोन आरो ना नोंथां।
औ।
जोंनि दैखर गुदि बा जोङो दंखल गुदि बा दैमा दैसाफोरनि सिङावबो जोङो थुनानै दोनगोन आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जो
जोंनि थौ बा सारायफोरनिफ्राय जोङो हांगारखौ लानानै थाव ग्लिनानै थालेर- थालेर बिलाइयावहाय जोङो लगायनानै लागोन बेखौ बेनि उनाव औवाथ' औवा थसे दाननानै जों बेखौ थुख्रानो हासनानै लागोन। फिसा गु गुसुङै आरो ना बेनि उनाव बे जों खाजोबनानै बे जे जोङो ओ सारायनि हांगारखौहाय जे थाव गुबैजों लगायना लादोंमोन। बेखौ जोङो मोसौनावहाय फोथा थुननानै होयो। बेनि उनावहाय जोङो दैमाफोर दङब्ला दैमायाव थुखैहैगोन नङाब्लाबो फुख्रिफोर दङब्ला नङाब्ला बेफोरबायदि गैयाब्लाबो जोङो दैफोरखौ खावग्रोना लानानै थौफोराव बा सेन्टेक्स फोराव दामायग्रोनानै लागोन बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ ओ थुखैनानै बा बै हानानै लानाय थारा थाराय थारा बेफोरो दिग्लिलिटि लाव फान्थाव हानायफोरखौ सारनानै जोङो लावखार मेथाइ खनो आरो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा, बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर। बेफोरबायदि होननानै जोङो मोसौखौ थुखैनानै बि रखौ सानसेनि थाखाय फोथारावहाय हेगारनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि उनावहाय ओ जेब्ला मोनाबिलि समाव मोसौआ फैयो, अब्ला बिसोरनो जोङो बिसोरखौ ओ बिसोरनो मान बावनानै बा बिसोरखौ खुलुमनानै जोङो बिसोरनो जे आ गय जरा फाथ जरा आलारि बाथि थुप धुना लानानै प्रसाद गरनैसो होनानै बिसोरनो जोङो फागा गोदान बाउनानै बेजोंनो बिसोर खौ हरावहाय खानानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां बेफोरबायदिनो जोंना ओ मोसौ बैसागोआ जोबनानै थाङो जेब्ला ओ बैसाग दाननि सेथि खालार खालि। जोंनिया मानसि बैसागु बे बैसाग दाननि से खालार खालि जोङो गिबियावनो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां सिखारनानै आफा इसोरनियाव जे बे बोसोर गोदानाव मोजाङै मोजां थांथों बा रावजोंबो नांज्लाय खमज्लाय दाजाथ थों होननानै जों आर'ज गाबग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो ओ जोंनि बिमा बिफा बिबै बिबौ बा बिदा बिबाजै बिदा बिनानाव गोदोरफोरखौ जोङो मान होन मान होनानै बिसोरखौ खुलुमगोन ओ उन्दैफोरखौ जोङो बोर होगोन। बेफोरबायदिनो जोङो बे सानखालिहाय ओ गामि ओनसोलफोरावबो बा बेफोरबायदिखौ जोङो बिसोरनिफ्राय ओ गोदोरफोरखौ बिसोरखौ खुलुमनानै बोर लायो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोंनि बे मानसि बैसागोनि से सानखालियाव ओरैनो बारनानै थाङो बेनि उनावहाय जेब्लानो थिसान जायो अब्ला जोङो ओ खाम जथा सेरजा सिफुं जाबख्रिं लानानै गामिनि सेंग्रा सिख्ला फोरा ज' ज'यैनो ओंखारलाङो मोसानो बेवहाय सिख्लाफोरा ओ दख'ना बिदन आ आर'नाइ फालि जान्जियाव खागोन बेनि उनाव ब्लाउस गोज्जा रेगे रेग जों फास्रा लानानै आइजोफोरा मोसानो ओंखारो आरो हौवाफ्रा गामसा आर'नाइ फालि बेनि उनाव गि गस्ला गिन्दि गुफुर बेखौ गाननानै मोसानो जमा जमा सेंग्रा सिख्लाफोरा ओंखारलाङो आरो बे अनगायैबो जोङो मोसानायावहाय ओ ओ रां गरनैसो बा माइरं गरनैसो हरो नङा होब्ला नोंथां? बेखौ जोङो नाजावो। ओ‌ जाय जि अनसुंथाइ हरो बेखौनो नाजावनानै जोङो मोसायै मोसायै स्नि स्नि सानालागै मोसाखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौहाय ओ जमायैनो ओ लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो ना नोंथां आरो बेनि अन बयबो उन्दैफोरा जेरै थरखा लानानै ओरैनो खुगा मेथाइ रोजाबनानै बेफोरबायदिनो मोसायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ बोराय बुरैफोरा दि गोदान दा दामजु खारदों बक्स ओ कारेन्ट जों चार्ज होनानै बेखौ मबाइल जों ब्लुथुथ कानेक्ट खालामनानै दामो बे बेफोरजों दानि जुगाव मोसानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय बैसाग बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिना बेफोरबायदिनो बारहोहरनाय जायो। नोंथांमोननिथिं माबोरैहाय बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालियो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां नोंथाङा जोबोद सैथो बाथ्राखौनो बुंदों बैसागु होननानै बुङोल्बाथ' जों बयबो मानसिफोरानो मोनथिखायो बैसागुआ मोनसे बर' हारिनि जोबोर गेदेरसिन फोरबो। आरो बे फोरबोनि समाव जों गोबां बिदि बर'फोरानो गासै बर'आनो बेयाव रंजायो आरो मोसायो। आरो बे समाव बयबो बयनिबो गोसोफोरा साफ्रोम बर' हारिनि सुबुंफोर एबा फिसाफोरा बे समाव बिदि बोदोर जायो मानो होनोब्ला बे मोनसे गेदेर फोरबो आरो बे समाव जोंहा बयबो बिदि नांलाय खमलाय बेफोरबायदिखौ जों जानायखौ जों नुनो मोना मानो होनोब्ला बेयाव बयबो गोसो बोदोर होनानै बे रंजाथाइ फोरबोखौ जोङो फालियो आरो बे समाव गोबां जोंनि न'खर बिदि गासै न'खरा बैसागुनि समाव बयबो अनज्लायो आरो गेदेर गेदेरजों उन्दैजों बिदि मान सनमानखौ जोङो लालायो जोङो गावनि गेदेरखौ बैस बैसागुनि समाव सनमान होयो आरो बिसोरबो गावनि उन्दैखौ जेरैबायाददि सनमान होनांगौ गोदेरफोराबो उन्दैखौ बेबायदि सनमान खालामो आरो जोङो बैसागुनि समाव जानाय लोंनायथिं जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो दि बर' हारिया जि - जि अमा बेदर बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमहालागै बाहायगासिनो दङ बे अमा बेदरा बर' हारिनि मोनसे जानाय बिदि दोरोङारि ओंख्रि बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमहालागै जोङो बैसागुनि समाव एबा ओरैनोबाबो बेफोरखौ जों बाहायखायो थेवबो बेयो बैसागुनि समाव जं जेब्ला बेखौ जायो अब्ला जोङो रंजानाय बायदि मोनसिनो आरो बिदिनो जोङो जेब्ला न'खर न'खर बिदि जोङो मोसाथिनो अब्लाला जोङो बि अमा अमानि खाजाफोरफोरखौ जोङो जानानै बिदि जोङो माइब्र' फ्रिफोरखौबो जोङो जानाय लोंनाय जायो आरो बिदि जानानै जोङो गोबां बिदि गोजोननाय फोरख जोङो मोनो आरो गोबां बिदि रंजानायफोरखौ जोङो मोनो बेफोरखौ जोङो जानानै न'खर न'खर गिदिङो आरो मोसायो आरो जोङो नायनो थांबावोब्ला बर' हारिया बैसागुनि समाव बिदि गोबां अनज्लायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बैसागुनि समाव बिदि गोबां बिदि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैखौबो जोङो नुनो मोनो बिदि गोबां बिदि फाख्रा सिख्रा बिदि गोबां बिदि समायसारनाय बिदि गोबां मोदानफबनाय बिदि दख'ना थावसिफोर बिदि गोबां बिदि दख'ना बिदनफोर आरो बिदि रिग रिगां फास्राफोर बिदि ब्लाउस गोजाफोर आर'नाइ गोजाफोर लानानै बिदि गोबां बिदि मोसाथिंनाय बेखौ जोङो समायना रमायना जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जों सेंग्राफोरथिं नायनो थाङोब्ला बिदि गामसा गोथां आरो बिदि गस्ला गुफुर आरो बिदि आर'नाइ गोजा बा गोथां बिदि खानानै बिदि गोदोनायाव बिदि खाम आलायनानै जोङो बिदि लामा सामाफोराव नुयो आरो बिदि न'खर न'खर बिदि मोसाथिनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो जेब्ला बे फोरबोनि समाव बेफोरबायदि मोसानाय बिदि रंजानायफोरफोरखौ जोङो खालामोब्ला आरो बिदि न'खर न'खर बिदि खाजा जा थिंनायफोरखौ जोङो खालामोबा आरोबाव जोंनि बैसागुखौ जोङो समायसारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बैसागुनि नामैनो बेफोरबायदि फुंखाफोरफोरखौ जोङो जायो जेब्ला जोङो बे फुंखाफोरखौ जायो अब्ला गोबां हारिनि गोबां लाइफांफोर हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो बिदि बुथुमनाय जायो जेराव जोङो गोबां बिदि जाहाथे बे बोसोरसे मानियाव जोंनि देहायाव जेन बिदि गोबां बिरि बेरामफोरा दा हमनो हाया जाथों एबा जोङो बिदि गोबां बिदि बेरामफोरनिफ्राय जाहाथे बारग'नो हाथों बेनि नामै जोङो बेफोर फुंखाफोरखौ जोङो जानाय जायो बेबायदिनो जोङो गोबां बिदि बैसागुनि गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनो हायो नाथाय जोङो बुंनो हाजोबाबो आरो दिनै जोंहा बिदिनो गोबां बिदि बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायबाय नोंथांनिफ्राय आङो गोबां मिन्थियोबाया फफोरखौबो आङो मोन्थिनो मोनबाय अब्ला जोंहा दिनै गोबां बिदि समा जानानै फैबाय अब्ला जोङो दिनै जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ थारैनो नोंथां ओजोंना समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथांजों राय्लायना ओ जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय नोंथां एसेनोसै।
औ